औ खोनादों नोंथां
गिबियावनो ओ गोजोन बेलासिनि नोंथांनि
औ नोंथां गोजोनबो मोनाबि बिलिनि गाम हामलायबाय
बिदिब्ला नोंथाङा दायो
औ नोंथां आं मोजाङैनो दं
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङब्ला आंजों मोनसे आयदा सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन नामा
औ नोंथां लानो हागोन
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ बर सुबुं बा बर समाज आव ओ जि दानाय ओ बा बरफ्रा गावनो नांगौ जानाय जि जेरै दखना गामसा फालि आरनाइ फास दा ओ बैफोरखौ जों ओ गावनि आखाइजोंनो सिगांनिफ्रायनो दानानै लाबोद दों आरो आथिखालावबो जोंनि बरफ्रा बेफोर नांगौ जानायखौ दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि समाव ओ बर आइजोफ्रा माबोरै जि दायोमोन आरो आ आथिखालाव जोंनि बर आइजोफ्रा माबोरै जि दायो बेनि सायावनो नोंथां सावरायनो होननानै आं सानदों
आथिखालावथ गोदोनि सुबुंफोरा आगसा एम्फौनिफ्राय जोङो ओ सिथोब मोनोमोन ना बेनिफ्रायनो जोङो ओ थावख्रिजों लुयोमोन थावख्रिजों जोङो सिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ लुयोमोन थावख्रिजों
थारैनो नोंथां
दानि जुगावथ ओ गुबुन गुबुन खुन्दुंजों लुनाय जायो ओ आवगायनि जुगावथ जोङो ओ थावख्रिजोंनो खुन्दुं लुनानै सि दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन इन्दि सि ओ बिदिनो जोङो ओ आवगायनि दिनाव थावख्रि लुनाय इन्दि स सिजों जोङो सि लुयोमोन बेयावनो ओ बायदिसिना रोखोमनि ओ ओ जोङो फास्रा दखना जोङो ओ दायोमोन गावनि आखाइजोंनो ओ बे ओ इन्दि सिथोबनिफ्राय जोङो बहननानै बेयावनो औ समायना रमायना जोङो ओ थाइगिर बिबार, दाउसा मोख्रेब, फारौ मेगन, दिंखिया बिलाइ, हाजो आगर बेयावनो जोङो ओ समायना रमायना आगर एरनानै जोङो ओ बे इन्दि सियाव जोङो आगर एरनानै लायोमोन आरो बर'फोरा ओ दानि जगावथ जोङो ओ गोबां गुबुन गुबुन खुन्दुं ओंखारो जेरै मास्रास स्रास माथा ओ माइदि बिदि ओमफ्राय गोदोनि जुगावथ ओ खुदि मोनसे खुन दंमोन ओ बिनिफ्रायबो जोङो सि मोनोमोन आरो बे खुननिफ्राय दानि जुगावथ दानि जुगाव थ बेफोर ओ खौ मोननाय जाया नालाय बिनिखायनो ओ इन्दि सिफोरनि दामाबो बेसेनाबो जोबोर गोबां जाबाय दानि जुगावथ बेखौ बांद्राय मोनला नालाय बेनिखायनो
नंगौ नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जि दानायाव ओ बर आइजोफ्रा सिगां मा मा आगजुफोरखौ ओ बाहायबोदोंमोन ओ बिनि बागै नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा
औ नोंथां फोरमायनो हागोन गिबियावथ जोंनो ओ सि ओ सिखौ जोङो ओ थोरनोबा जोंनो नांगौमोन ओ रास नांगौ ओमफफ्राय ओ साल नांगौ ओमफ्राय साल खुन न्था ओ माखु नांगौ जोंनो बेनिफ्राय आरो ओ गान्दै नांगौ जोंनो गान्दै ओमफ्राय आरो औ बबिन नांगौ जोंनो बबिन मुस्रा सुनाय ओमफ्राय जटर बेफोरखौ जोङो ओ बाहायोमोनआरो
थारैनो नोंथां
औ औ
ओ बिनि अनगायैबो ओ आथिखालाव ओ बैफोर जि दानायखौ ओ जों गोबां सोलायबोनाय नुवा नु
औ औ नुदों नोंथां
आथिखालाव गोदोनि समाव सुबुंफ्रा ओ गावनो नांगौ जानाय दखना बा गामसा खौ ओ गावसोरनो आख आखाइजों दानानै बानायनानै लायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बर आइजोफोरा माखासे सम बा थासारि। ओ बेजों गोरोबनानै माखासे गोनां जानाय दखनाफोरखौ ओ बाजारनिफ्राय बायनानै गाननायखौबो जों नुसै नङा होम्बा ओ गिबियावनो बिदिब्ला नोंथां ओ आंबो नोंथांनो ओ फंनैसो ओ गोदोनि समाव बर आइजो फ्रा माबोरै जि दायोमोन आरो आथिखालाव माबोरै ओ बर' आइजो फ्रा जि दायो बेनि सो बेयाव ओ बुंथिनि
औ नोंथां।
गिबियावनो जों बुंनो थाङोब्ला ओ बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो बा गोदोनि समाव ओ गावनि नखर नखराव गावनि फिसाय बा गावनि फिसाला बा गावनि गथ' फिसानि थाखाय ओ नांगौ जानाय दखना गामसा आरनाइ बिहु फालि आरो बेजों लोगोसे बिसिना बग्रा जोंनिया ओ गुबुन ओ जि बैफोर जिफोरखौबो बर आइजोफ्रा सिगां इन्दि फि थोब बा एन्दै एम्फौनि ओ फिथोब बे फिथोबखौ ओ जोंनिया एम्फौ बरनखांनायनि उनाव बे इन्दि फिथाबखौ जों ओ जिबा सान बा ओ बिदिनो नैजि सानसो दैयाव सो सोमनानै दोनोमोन गुरै गुरै जानायनि आरो जेब्ला नैजि सानबा आजिबारसो दिन जायो अब्ला बेखौ दै गुदुङाव रुनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो दै गुदुङाव रुखांनानै बेखौ थालिरलाय बा ओ जायखिजाया आ हाग्रानि दंफांनि बिलाइयाव सोनानै खाथबनानै दोनोमोन आरो बेबायदिनो मो जोंनियाव थावख्रि लुनाय आ बे हाबाफारिया जायोमोन सिगांग्रो आरो बेबायदिनो थावख्रि लुखांनानै ओ जों इन्दि खुन्दुंखौथ ओरैनो गोमो गाबनि होननानै मि
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे जों इन्दि खुन्दुंखौ गुफुर गाबनि जायो होननानै मि थियो बेबादिनो बे गु फुर आरो गोमो इन्दि खुन्दुंखौ बर'आइजोफ्रा गोबां गाबनि बा रंनि समायहोनानै दख'ना दानो थाखाय गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइ बा दंफां लाइ फांनि बिगुर बैफोरखौनो ओ सायख सायख बबे कालारा गोथां बबे खालारा गोजा बबे खालारा गलाब बेखौ जागोन खौ सायखनानै थावख्रि ओ थावख्रि बा इन्दिनि खुन्दुंङाव गाब गानायाव बर'आइजो बा गोरोंमोन होननानै जों बुंनो हायो। बेनिखायनो बिथांमोनहा गाब गायै गायै ओ इन्दि खुन्दुंखौ जेब्ला दं खना सोंङोब्ला गामसा सोंङो बे समावहाय गामिनि बयबो आइजोफ्रानो ज ओंखारलायनानै बै नखराव ओ इसान थोरनाय बा इसार इसान सोंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लालायनानै बै नखरखौ हेफाजाब होयोमोन आरो बेबायदिनो अनलायनाय बा खौसेथिनि गेजेरजों बे ओ खामानि माव नायाव हेफाजाब होयोमोन ओ बुंनो थांङोब्ला गोदोनि आइजोफ्रा ओ जोंनिया
औ
ओ आथिखालनि बादि ओ बाजाराव मोननाय माखा जे मुवा बा जन्थ्रफोरखौ गोदो ओ जि दानायाव बाहायामोन ओ सोब बुस्थुआनो मिथिंगानि मोननाय दं-दंफांजों बाना नाय बा औवा जों बानायनाय बेफोरनोमोन जेरै जों बे इन्दि खुन्दुंजों दानाय दख'नाखौ आगर समायना रमायना आगरनो एरनो था खाय जोंङो गोबां गनसि ओ बे गनसि नांगौ जायोमोन। आरो बेजों जोंनिया औवाजों बानायनाय बालेब बेखौ नांगौ जायोमोन आरो जि दानो थाखायथ जोंनिया गंनै ओ गंनै गान्दै ओ बेखौबो नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना रासो आरो आरो बेजों लोगो लोगोसे जोंनिया ओ नो जायजों जों नो खननाय जायो ओ बेखौ नांगौ।
औ औ।
जे गोबां ओ जि दानायाव नांगौ जानाय बुस्थुफ्रानो ओ दंफां बा औवानिफ्राय बानायनायमोन होननानै बुंनो हायो आरो बे बेजों लोगोसे नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो आ बे आ जोंनिया जि दानायाव नांगौ जानाय जेन्थोर बा मबाइल जायखौ खुन्दुं सानो थाखाय थाखाय बाहायनाय जायो, जाय जायखौ जों सोरखि बेफोरखौ आथिखालाव लबारजों दिहुननाय बा बाजाराव मोननाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि आगजुफोरखौ बा-बाहायनानै ओ जि दानायखौ नुनो नुनो मोनो। जायफोरा जोंनिया ओ थाबसिन आथिखालाव। खामानिफोरा थाबसिन जायो होननानै बुंनो हायो ओ गोदोनि समाव जोङो गोबां गांसे जि दानो थाखाय बा गांसे ओ दखना सोंनो बा खुन्दुं दिरुननो थाखाय जोंनो गोबां सान नांगौ जायोमोन
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय आथिखालाव जोंनिया बर आइजोफ्रा जि दायो दानोब्ला बाजाराव ओंखारनाय बेलाथि खुन्दुं ओ बायदि रोखोमनि रं बिरंनि खुन्दुंखौ लानानै ओ गामसा बा दखना बैफोरखौ दानानै लानाय खौ नुनो मोनो आरो बेफोरनि गेजेराव ओ जों बुंनो हायो खि आगर आखाइ दानायाबो जोंनि आ आथिखालाव ओ गोबां सोलायबाय गोदोनि दिनावथ नोंथाङा नोंथाङा बुंनाय नंनाय बायदि खासि हाथाइ ओ बैग्रि बिबार दिंखिया, बिलाइ ओ मैदेर आफा ओ बा ओ बैफोरबायदि आगरफोरखौ दानानै गाननायखौ जों नु बोदोंमोन नाथाय आथिखालाव जों ओ बाजारनि माखासे ओ मेसिनजों दिहुननाय आगर बैफोर आगरफोरखौ नायनानै बा सोलोंनानै ओ जि दानायफोरखौबो जों दानानै गाननायफोरखौ जों नुसै आरो बेजों गो लोगोसे आरो आथिखालाव ओ गोदोनि बायदि जों जि दानानै गोदोनि आबौ आबैमोनहा गान जि दानानै गानबोनाया गोबां लास्टिं लास्टिं बा जोरोमोन होननानै जों बुंनो हायो नाथाय आथिखालनि मेसिनजों दिरुन्नाय बा ओ नआव दानानै गाननाय जिफोरा बांद्राय लास्टिं जाया होननानै जों बुंनो हायो। बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोन थ'नोसै नामा?
औ औ नंगौ नोंथां। गोजोनथों नोंथां।